हेलौ नोंथां खोनादोंना। हेलै।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
औ ओ मा खालामबाय दंअ नोंथां?
औ आंङो। ओ सानजौफुनि जाखांनानै ओरैनो जिरायनान दंथयो नोंथां।
औ औ ओ नोंथांखौ फन हरनाय औ आंबो दंअ नोंथां ओरैनो। ओ नोंथांओफ। फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ दावबायनायनि सायाव एसे ओ सा सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नोंथां। ओ समाय जागोन नामा?
दौरायला जायो नोंथां।
औ ओमफ्राय ओ नोंथां मा ओम दावबायनो थांफेरबाय ना?
औथारैनो आं दावबायनो थांफ ।
औ नोंथाङा दावबायनो। थांनाय समाव जेनेबा ओ मा माजों दावबायनो थांफेरखो।
हो
नोंथाङा दावबायनो थांनायाव जेनेबा गारि मथर औ खोनाखै नोंथां हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ आं खोनादों नोंथां नोंथाङालाय हेल'
आं मोजां सो खोनायाखै
अ खोना खोनायाखै दाबो औ नोंथाङा दावबायनो थांफेरबाय ना औ नों था दावबाय नो थांफेर
औ थांफेरबाय नोंथां
औ ओ मा मा जायगायाव दावबायनो थांफेरखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
आङो माने आं जोंनि ओरैनो जोंनि थानाय जायगानि एसे खाथियावनो जोंनि भुटान हादोरसा दङ बेवहाय आं दावबायनो थांफेरबाय आरो
औ औ नोंथाङा ओ दावबायनो थांनाय समाव
जोंहा आङो एस जोङो बलेर' बालि गारि गंसे लानानै थांदोंमोन जों जयै लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन बेवहाय
औ औ
ओ नोंथाङा बिदिनो दावबायनो थांनाय समाव न'खरनिफोरजों जों दावबायनो थांनानै मोजां मोना जेनेबा लोगोफोरजों दावबायना थांनो मोजां मोनो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोनोंथां आं दावबायनो थांनायावथ' आङो न'खरनि आरो आरो लोगोफोरजों मोजांसिन मोजां मोनो थेवब्लाबो आङो लोगोफोरजों बेरायनो साबसिन ओ मोजांसिन मोनो आरो माने न'खरजि अनेकफोरजोंबो गोजोननाय मोनो थेवब्लाबो ओ न'खरनिफोरजों बेफोरबायदिनो जेरैबायदि थायो बे जोङो लोगोफोरजों थायोब्ला जोंङो बास साबसिन ओ ओ मोजांसिन मोनसिनो आरो।
औऔ नंगौ नोथां नंगौ।
औ थारैनो। आरो नोंथाङाबो दा माबाफोर सोंनो दबा दं नामा होनदों?
थाङा बिदिनो दावबायनो थांनानै जेनेबा दाब दाब जायगाफोरखौ नुनानै गोसोआव माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ दावबायनायाथ' जोंनि मोनसे जोंनि देहायारि थासारिखौबो जोबोर मोजाङै लाखियो दावबायनाय जों जोङो ओ जुदि ओ ओ गु-गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङो होमबा जों बै जायगानि जोङो नु जायफोर बे जायगानि लामा सुबुंफोर आरो बे जायगानि हाइ आरो ओ बैफोर जायगानि सुबुंफोरजों माने मोन नानै ओ जोंङो माने गुबुन ओ मोनदांथि मोनो आरो। बेवहाय जोङो गियानबो लानो हायो। आरो गि गियानबो लानो हायो आरो इनिफ्राय जोङो गोजोननायबो मोननो हायो आरो जोङो। देहाया थासारिखौ जोंहा एसेबाबो मोजां।
नंगौ औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो ओ ओ बबावफोर बेराय थांफेरबाय नामा?
औ औ नंगौ नोंथां औ थांफेरबाय नोंथां। बिदिनो बे खा थि खाला जेनेबा दारागाव हाजो बिदिनो सुकि हाजोफोराव बेरायनो थांगेरबाय आरो नोंथां आंबो।
औ दा नोंथाङा बैयाव थांनानै बेनि मोनदांथिखौ माबोरै मोनदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जेनेबा बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' ओ दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिब्दिनो जोङो जेनेबा जों दुखु गोसोफोराव माबा मोनसे जेनेबा टेनसन जेनेबा दुखु थाबोला जेनेबा जों बिब्दिनो दे ओ हाजो हालाफोराव जेन'बा जों बेरायनो थाङोब्ला मिथिंगायारि महर हाजो हाला दैमा दैसाफोरखौ नुनानै जों गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ थारैनो।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बिदिनो दावबायनो थांनाय समाव जेन'बा बे गोदान बोसोर सोरावथ' जोंनिया लावखार ओंखाम जानो थाङो नङा होमबा नोंथां। औ नों थाङा दि ओ लावखार ओंखाम जाफेरनो थांफेरबाय नामा नोंथां गोदान बोसोरफोराव
थारैनो नोंथां आंबो ओ गोदान बोसोर बा ओ‌ बैफोरबायदि गोलोम बोथोर थोर बेफोरबायदि समाव उम बेरायनो थांफेरबाय। हा हेलौ। फार ओंखाम जानाय। जों बै समाव माने लावखार ओंखाम जानायनि मोन ओ बोथोर बासि जोन बादि जायो आरो। ओ बेवहाय बयबो थाङो बेबायदिनो आंबो समाव माने बेरायथावथाव जोंनिया फालिफोराबो माने मिथिंगायाबो जोंनिया बेफोरबायदि ओम बे हाथाव जाना होयो नालाय बेरायनो थाङो। लोगोफोरजों बिदि लोगोफोर आरो न'नि सुबुंफोरजों जयै बेरायनो थाङो उम औ।
ओ बिब्दिनो बिब्दिनो नोंथाङा जेन'बा बि दिनो ओ गोजान गोजान जायगा जेनेबा ओ गुबुन गुबुन हादरफोराव जेनेबा बिदिनो थां ओ थांफ्लांबायदोंबा नोंथाङा बेफोरनि बेफोरनि थासारिफोरजों जोंनि थासारिफोरजों जेन'बा ओ बिदिनो गोरोबनाय नुदों नामा नोंथाङा मायबा फोर।
औ औ ओ जोङो ओ दावबायनो थांनायावथ' जोंनि जों थानाय जायगानि आरो जों थानाय जायगानि आरो ऐ मा लेखा लायखा रोङाखै अरमांसे गुबुन थानाय ओ‌ गुबुननि जायगानिजों जोङो गोरोगौ ओ एसेबां समानो नुनो मोननाय जाया जोङो जोंनि जोंनि ओ गो मिथिंगानि गाजों गोरोबफ्लेनाय आरो जों जुदि गुबुनाव ओ थाङो अब्ला जोङो ओम ओम बैहाय जोंनि जेरै मिथिंगानि थास आरिजों बुंफमनाय बेफोरबायदि जोङो ओ मोना बेवहाय गारि मथर
औ- औ
गुबुं आरो सुबुं अनजिमा बेफोरबायदिनि ओ आरो गोबां दारिमिन बेफोरबायदिखौ जोङो गोबाङै नुनो मोनो आरो बेफोराव जोङो बेनि नुथाय फिथाइफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनोब्लाबो बेहाय जोङो ओ माने ओ बांद्राय थानो साबजाथाव मोना आरो
औ नंगौ नोंथां ओ थिगबेबाय बेबायदि नोंथांजों जेन'बा गुबुन हादरोरफोराव बेरायनो थांबा जेन'बा बिसोरनि जेनेबा गाननाय जोमनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि रायज्लायनाय आरो बिसोरनि जेनेबा जा थासारि ओ बेफोरजों जोंनिजों ओ बारा एसे गोरोबा नङा ओमबा नोंथां?
औ
औ- औ जोंनि जोंनि- जोंनि गामि फोरनि जेनेबा थासारिया गुबुन जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गुबुन आरो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनायाबो बेलेग बेलेग नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां
थिग बेबायदिनो नोंथांनो आं आंनि दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो सान्दों नोंथां। औ औ थिग बे थिग बेबायदिनो जोङो ओ न'खर जों नखरफोरनिजोंबो दावबायनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजोंबो दावबायना मोजां मोनो नङा होमबा नों थां औ थिक बेबायदिनो जोंनिया न'खरनिफोरा बारा एसे टाइम टाइम होबाय थानो हाया नङा होमबा नोंथां जानो हागौ नोंथांनि न'खरनि फोराबो बिदिनो
औ थारैनो नोंथां माने न'खरनि सुबुंफोरा औ
औ औ ओ बिनिखायनो नोंथां जों जेन'बा लोगोफोरजोंनो दावबायनानै जोबोद गोजोन नङा होमबा नोंथां औ ओ जों जेब्ला ओ उम बे लोगोफोरजों बेरायनानै जेन'बा जों ओ गोसोआव एसे गोजोननाय मोनो आरो बे गोदान बोसोराव लावखार ओंखाम जानो थांनाय बुंब्लाथ' बिब्दिनो गोदान बोसोराव गासिबो लावखार ओंखाम जानो थाङो। ज' ज' सोरबा न'खरनिजों सोरबा लोगोफोरजों जों बिब्दिनो ओ लावखार ओंखाम जानो थांफेरबाय आरो नोंथां? ओ नोंथां बिदिब्ला मा होनो नोंथाङा बे नोंथांनि कलेज नङाबा स्कुलफोरनिफ्राय मालाबा बिब्दिनो ज' ज' दावबायनो थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ जोंबो जोंनि फरायसा सालि फरायसालि आरो फरायसालिमानि फ्राय लावखार ओंखाम जानो थांनायजों लोगोसे जोङो जोंनि मोनसे इनभाइरमेन्टनि फिल्ड प्रजेक्टनि थाब नि थाखै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन आरो बेयो गुवाहाटीनि रानियावमोन। रानिजों लोगोसे गुबुन गुबुन
औ औ नोंथाङा बे दावबायनो थांनाय समाव माजों थांदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जों बेवहाय जोङो फरायसालिमानि जोङो जोंनि फरायसा फरायसा लोगोफोर आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन जों थांदोंमोन नालाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो भारा गारि गंसे लानानै थांदोंमोन आरो।
औ औ नोंथाङा बे दावबायनो थांनाय समाव जेनेबा बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनाय बायदि ओ
औ औ थारैनो जोङो ज'यै जोंनिया लामा गोजान जायो नालाय जोङो जानाय लोंनायखौबो लोगो
औ औ
थिग बेबायदिनो नोंथांमोनखौ दावबायनो लांनाय समाव नोंथांमोननि जेनेबा बे कलेज नङाबा स्कुनि फोरोंगिरि नङाबा थांफादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ थारैनो
औ थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंबो कलेजनिफ्राय बिदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांफेरबाय नोंथां बे बेरायनो थांनायाव जोङो गाासैबो कलेजनि जेनेबा फरायसुला फरायसुलि लिजों लोगो नांनानै आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बेरायनो थांनाय समाव जोंबो लावखार ओंखाम जाहैदोंमोन आरो नोंथां ओम नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जा थांबाय जाना फैबाय नङा होनबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजों दावबायनाय ओ बिदिब्ला नोंथांजों दावबायनायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय दे औ